औ आगै खोनादोंना औ औ औ उम। मा खालामदों आगैया दायो।
दायो आं ओरैनो दङ जिरायनानै।
अ औ। आङो ओंख्रि संदोंमोन आगै दासो संखांबाय।
मोनबायमोन जानो ओंख्रिया।
मोनबाय औ।
ए। बिदिब्ला माबायाव। डाइरेक्ट टफिकआव फैसै।
औ औ।
अ। जोंना टपिकआ समाजारि बर'फोरनि समाजारि जेंना बेनि सायाव। सावराय-सावरायनोसै आरो एसे।
औ औ।
उम आं एसे फंनैसो बुं बुंनोसै होनबा ना।
औ दे आगै औ।
जोंहा बर'फोरनि समाजारि जेंना होनोब्ला जों गोबां जेंना फोर नुयो आरोना जोंनि समाजाव। गोबां जेंनाफोर दङ माने बे ससे रायलायनायनि गेजेरजों बुंनानै फोजोबजोबनो हायि माख ओ गोबाव जेंनाफोर दङ दा जों माखासे जाखिनि रायलायथावना बेफोरखौ रायलायनोसै आरो एसे। दा ओ सिफेसिलि जोंनि बर'फोर
औ।
औ ओ जोंनि गोबां ब र' गामिफ्रा दासिमबो डेभलप जायाखै जौगानो हायाखै। उम दा बैफोर गामिफोराव मा थायो आ गोबां न'खरफोर थायो। आ जाय न'खरफोरा मान नेर ओ बिमा बिफाफोरा जुमाय लोंनानै न'खरफोराव दावराव दावसि खालामनाय ओ गथ'फोरनि जानाय लोंनाय ओ फरायनायफोराव बेफोराव माने जेबो थाल लायै जेबो दि था होयि माने न'खर फोर दङ। बेफोर बेफोरबायदि गोबां न'खरफोर दं आरो बे माने जोंनिया आ मोनसे समाजारि जेंना आरो जों आ समाज थासारि जेंनाफोर गोबां मोनबावो जेरै जोंनि जोंनि ओन्दै ओन्दै लाइमोनफोरा मा माने उन्दै उन्दै बैसोफ्रावनो हाबा जानाय।
औ
फोरबायदि बेफोरबो माने जोंनि समाजारि जेंना फारसेथिं जों नुयो माने बे खार बेखारनिबो जेंना जों नुयो। जायफोरा लेखा फरायबाय एसे एनै बिसोरबो साख्रि मोनाखै। बा बिजनेसफोर मोजाङै मावना मानो रोङा बेफोराव माने जोंनि गेजेराव गोबां आं बेखारनि जेंनाफोराबो सोमजि बेखारनि जेंनाफोर जायो आरो दा बेफोरबो जोंनि मोनसे मोनसे समाज जारि जेंना आरो गोबां दंबावो।
उम
बेनि अनगा समाजारि जेंनाफोर दं आरो दा जोंनि गामि एरियाफ्राव जानाय माखासे समाजारि जेंनाफोरखौ आब'आ एसे फोरमायथिनानै
औ औ जोंनि गामियाव जेनेबा ओम जोंनि गामिफ्राव जेखौ नुदों आं बेखौनो फोरमायनोसै एसे उम समाजावथ' बहुद जेंना थाखायोना जों गामि गंसेयाव बहुद माबा जेनेबा लोंनाय जानाय बिदिनो सोरजोंबा ज' ज' लोंसिगोन सोरखौबा रायखुमासिगोन बा सोरजोंबा दावराव जासिगोन औ सोरजोंबा दावराव दावसि मसे नांलायनाय बेफोरबायदि लोंनानै बा लोंनानै सोरखौबा माबा बुंफ्लाङो लोंनानैथ' आन्दास थायाना मानसिनि माबाया। जै बे निसा बुस्थु लाबाथाय गावखौनो माने आदास मोना आरोना बेयो मा बुंदों। बा सोरजोंबा माबा बुंफांबाय नामा। मा बा सोरजों मा नांलायफ्लांबाय नामा बेफोरखौ जेबो फाता मोना आरोना‌। ओंखायनो निसा लानाय लाबाथाय मानसिया माने उ हुस गैयाबो होनजायो आरो बांसिन मानसियानो हुस गैयालासिनो थायो लोंनानै जेब बो गावखौनो थाल मोनामा। मा बुंफ्लांदों बा मा मानो दों। जेनेबा गावनि गेदेरसिनखौबो सनमान लानो रोङा मान होनो रोङा बिदि जायो आरो लोंनायाव। बेफोरबायदि जा हाथायखौ जोङो बांसिन गामिनियावनो नुनो मोनो आरो। समाजाव बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो दाबो। गोदोबो नुयोमोन। आरो दाबो नुगासिनो आरोना गावनि मेगनजोंनो एसे खमायदों बबेबा गामियावहाय। थेवबो अबेबा अबेबा गामियावनो दासिमबो गोदोनि बायदियानो दासिमबो सोलिबाय दं आरो। लोंला जाला गुबुननि खोथा रायलायनाय दावराव दावसि जानाय बेफोरो दासिमहाला जरै सोलाय सोलिबाय दं आरो ना। बिमा बिफायाथ' जेनेबा सोरबा बायदिनि न'खराव थ' बिमाया लोंबाय बिफाया लोङाना खिन्थु सोरबा बायदिनो न'खराव हौवाया लोंदोंबा हौवाया लोंनो हादोंबा आं मानो लोंनो हाया बेफोरबायदि साननाय मोनसे थायो आरो। हौवायानो लोंदोंब्ला आंबो लोंनो हागोन गोन बिदि जुजिनानैबो सोरबा बायदिया जौ लोंनानै गावनि न'खरखौ धंस' खालामनायखौ नुनो मोनो आरोोना जोङो बिनिखायनो जेनेबा बिमा बिफायानो जुदि स्ट्रं जायाबा बा गावनि बिमा गावनि बिमा बिफायानो निसा लोंनायफोरखौ गारनो हायाब्ला बिनि फिसाखौ खौ बे माबोरै बुफायगोन बा मारै सामलायगोन ना। बेनिखायनो दायो जेनेबा बिमा बिफायानो स्ट्रं जानांगौ। बा गावबुराफोर बा गामिनि सेक्रेटारि हादेंग्रा बेफोरो स्ट्रं जानांगौ आरो गावनि गामिखौ बा समाजखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय। बेफोर बे रायजोनिढ बिबान मोननायफ्रा जेनेबा बिबानगिरिफ्रा स्ट्रं जानांगौ आरो आंनि बायदिबा
औ औ
रायजोनि जेनेबा गेदेरनि खोथाखौथ' एसेबाबो मानिनाय मानिनांगौ जायो नालाय बिबान म होदों जेला बिबान होग्राया खौ होबाय जेला बिबान बुंनायखौबोथ' मानिनानै लानांगोन जेनेबा। ओंखायनो थिग जानानै बा माबा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जौ लोंनाय बा निसाफोरखौ खौ बन्द' खालामोबा बुहुत मोजां जागौ आं सानो आरो। आरो जोंनि गामि खाथि थेवबो आं नुदों। हाबा खेराइ जा माने जौ होया आरो। अबेबा अबा जायगायाव जों ओमफ्राय खिनथु बे जायगायाव दासिमहालागैबो जौ लोंनानै आलासि निमन्त्रन लिंनायफोरखौ सनमान होनो रोङा मान होनो रोङा गावसोरबो लोङो जायो बिदिनो मानसिफोरखौ लिंनानैबा मान होनो रोङा बिदिनो जानाय लोंनायखौ मोजां जाहोआ बेफोरबायदिखौ गोबां नुनो मोनो आरो दासिमहालागैबो। बेनिखायनो आंनि बायदि बिदिबाथ बे निसा बुस्थुआ समाजनिफ्राय जोबस्रांबा बुहुद मोजाङाव फैनो हागौ आरो जोंनि बर हारियाबो। उम आगैया आरो बिनि सायाव मोननैसो फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
उम उम आ नों बुंनाय बेदिनो जोंनि समाजाव दाबो गोदोथ' गोदो दंखायोआनोमोन दाबो माने बे थांजोबाखै आरो निसा लानाय गामिफोराव फुजा माबा माबि बिदि मेल मिथिं जायोबा मानायफोरा दाबो सोलियो गामि गामि। लायै गामि माने सोलायजोबाखै आरो। ओ दा बे जोंनि समाजारि जेंना मोनसे गिद गिदिर जेंनाखौनो होननांगोन। आरो बेनि अनगायै जोंहा ओह गोबां जेंना फोर दंबावो जेरै ओ आथिखालाव उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा हाबा जाख खानाय मानसिफ्राबो माने खारफिननाय बेफोरबो माने जोंनि समाजनि जेंनासो आरो
औ
दायो माने गोदोनि जुगावथ माने मबाइलफोर गैयामोन नालाय ससियेल मिडिया फोरनि गैयामोन दा बेफोर फैनायजों माने सो सोरबा बायदिया बिदिनो माने गावनि नखर गारनानै खारनाय मानाय बेफोरबो जागासिनो आरो आरो जोंनि समाजाव जोंनियाव जोंनि समाजाव माने गोबां जायो जोंनि गामि खाथि खालाफ्राव बिदि गोबां दंसै आरो ओ माबाफ्रावबो फेसबुक फ्रावबो गोबां नुयो आरो
औ आजिखालिथ' ओ।
दा आरो जोंहा म उन्दै उन्दै लाइमोनफोर माने बिसोरबो उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो बे ओ बारा मोजां नङा ग गाज्रिहुदा मा जायो माने उन्दै उन्दैयाव हाबा जायोबा बै खारनाय मानायफ्रा बिस सोरनो बांसिन जाहैयो उनाव रायजो जानायफोराव
उम
बुजिजोबा माजोबा बिदिनो हाबा जाबाय
उम
ओ ओरै लेखा फरायजोबनानै फैया बुजिजोबनानै फैया हाबा जालाबायसिगोन न'खर फोराव ओ मालाबा बिदिनो ओंखाम संनाय फानलु हालदै संख्रिनिनो नांलायलाबायायगोन खारलाबायनाय बेफोरबायदि जायो आरो उन्दै उन्दै बैसोफ्राव हाबा जानायफ्रा दा गावनि गथ' गथायाइफोरखौबोथ' इयुनाव माने मोजां सोलोंथाइ लाहोनो हानाय जानांगोन
औ
जों दा बेफोरबायदि ओन्दै ओन्दै हाबा जानाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि हाहैस्लाबा आरो इयुनाव
नंगौ
समाजनिनो जेंना बेफोरखौबो राहा लाजायो होबथानो हायो दा किसुमान ओ दायो गोबां मा राहाफोरबो लानाय जादों खिन्थु ए थेवब्लाबो माने गोबां गामि खना खनला माने जायो आरो दासि बो ओन्दै ओन्दै बैसोआवनो हाबा
औ उम
जायफोरानोखि फरायबाय लेखा फरा फरायबाय बिसोरो साख्रि मोनैनि सो दङ। बा सोरबा बायदिया आ माने बिदिनो लेखा फरा फरायदोंब्लाबो माखासे स्किलफोर माने सोलोंना लानो रोङिनि थाखाय दासिमबो साख्रि मोनाखै बेफोरबायदिबो गोबां दङ दा बेयाव मा जोंहा जोंनि मानसिफोरा माने लेखा खौ फरायोल' फरायो माखासे स्किलफोर सोलोंलांफाया
उम
बेबायदि साख्रि बाख्रिफोरखौल' बांद्राय गोसो होआलासिनो किसुमान मानसि मानसिफोरा माने जेराव गोसो बिजनेसफोर खालामनो हायो माने गोसो गोनांफोरा साख्रिखौथ' मोनजोबखाया जाखिनि बे साख्रि मोननायाव माने लिमिटेसो नालाय बेखौथ' मोनजोब खाया आजिखालि साख्रि नागिरग्रा मानसि गोबां दं माने ओ दायोनोथ' एफ्लाइ खालामनायफोरनि रेख फटफटखौ नायोब्ला गोबां नुयो आरो एसे एनै साख्रि ओंखारोबाला लाक माने मानसिफ्राय एफ्लाइ खालामो बेबायदि जायो आरो बेफोरो जाबाय जोंनि समाजनि मोनसे मोनसे जेंना आरोथ' जोंहा गोबां जेंनाफोर दंबावो कावरायनोथ' माने बेस गुसुं सावरायनायावनो ज जोबहोनो हाया गोबां गिदिर गिदिर जेंनाफोरबोथ' जोंनि बर'फ नि समाजारि जेंनाफोर दा जोंहा थाइमआबोथ' जाबायना आब' आ दोन्थ'नोसै खोमा होमबा बेयावनो उम